हेलौ नोंथां हेलौ
औ नोंथां
ए आतसा मा खालामदों नोंथां
अ नोंथां आं नै जिरायग्लांनानैसो दं ओरैनो
आदसा ओंखामफोरालाय जाबाय जानाया?
ओंखामाथ' बावबायानो नोंथां एसे जानायलाय जाबाय।
आदसा मा‌ ओंख्रि जाखो ओमफाय नोंथां?
ओइ नोंथां दिनै मिरामिससो मेवाइजों दालिमोन ओमफ्राय माबा खांख्रिखलाजों आलु एवनायसोमोन नोंथां।
आ आदसा नोंथां नोंथाङा दायो फ्रि ना?
फ्रियाथ' फ्रिमोन नोंथां।
नोंथाङा फ्रिब्ला आं मोनसे टपिकसो लाबो ओ लाबोदोंमोन आरोना नोंथां।
औ नोंथां सोंनो हागोन
जे जोङो ओ जे जोङो जुनारफोरखौ फिनानै जोङो बेफोरजों बोरै रां आरजिनो हायो आरो ना नोंथां बेनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओम बिदिबा आं नोंथांनिसिम फोरमायनि माबोरै जोङो रां आरजिनो हायो आरो बिनि सायाव जों बोरै जौगानो हायो आं नोंथांनिसिम एसे फोरमायनानै होनो आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ दे नोंथाङा होमबा बिदिबा खोनासंदो।
उम जागोन नोंथां।
ओरैनोथ' बुंनो थाङोब्लाथ' जों जोंनि हारियाव माखासे गोबां रोखोमनि जुनारफोरखौ जों फिसिनायखौथ' जों नुनो मोनखायो आरोना नोंथां
औ नोंथां औ
औ आरो बेनि अनगायैबो जों गुबुन गुबुन रोखोमनि जुनारफोरखौ जों फिसिनानै जों माखासे रांखावरियावबो दावगानो हाबावो आरोना नोंथां जेरै जोङो दानि जुगावथ' बुंनो थाङोब्ला जों गोबां बिबांनि जोंनि एरियायाव जों आं नुनाय मथ थेयोब्ला आरोना नोंथां जोंनि एरियायाव ओ दानि जुगाव जोङो गोबां बिबांनि बयलार फार्म एबा अमा फार्मफोरखौ जों खुलिनायखौ नुनो मोन्दों आरोना नोंथां मानो होनोब्ला मानो होनोब्ला जों बयराम फारामफोर बायदिया जोङो माखासे बिथिङाव जों सरखारनिफ्राय हेफ फाजाब मोननाय जायो आरोना नोंथां औ नोंथांनो आं बेखौ प्रसेसखौ एसे फोरमायनानै होयो आरोना नोंथां औ बुंनो थाङोब्ला जोंना ब्रयलार फार्मनि प्रसेसआ ओरैबायदि नोंथां नोंथाङा जेन नोंथाङा नोंनि न'खौ एबा बयलार फिनो थाखाय नोंथाङा न'खौ फार्मखौ एसे साखोन सिखोनै लुग्रोनांगोन ना आरो नोंथां जेन फारामाव दाउफोरा एसे सेफटि थायो आरो बारनलाङा लासिनो थानो हायो आरोना नोंथां आरो बिनि अनगायैबो उखुमफोरा एसे मोजां जानांगोन आरोना नोंथां अखा सेरनो हायै सान्दुं मोजां नांनो हायै आरो ना नोंथां आरो जायगायाबो बांद्राय सानदुंबो नांनाय आरो बांद्राय खोमसिबो जानो मोननाय नङा आरो ना नोंथां माने बांद्राय साइराब जायोब्ला दाउफोरा एसे बेमार आजार जानायनि चान्सखौ जों नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ नोंथां।
औ आरो बेनि अनगायैबो माखासे बिथिं जेरै दाना आरि होनायफोरखौ एबा दाउफोरखौबो जोंहा सरखारनिफ्रायनो जोंहा मोननो हाखायो आरोना नोंथां। मानो होनोब्ला बे फार्मखौ जोङो सरखारारनिफ्राय गनायथि बिनानै एबा सरखारारनि कम्पानिजों जोङो एग्रिमेन्ट लिरलायनानै जोङो बे फार्मखौ लुनाय जायो आरोना नोंथां। औ औ नोंथाङा अखल बे फार्मखौल' न'खर ल' लुनानै नोंथाङा बेयावहाय नांगौ जानाय जिनिसफोरखौ एबा गुन्दै गुला बे हाफ्राव एसे एनै सारनायफोरखौ जोंङो सारनानै जों दाउ फिसाखौ सोगोरनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
दाउ फिसाखौ सोनानै जोंङो दाउ फिसानिफ्राय देरजासिम जा जिनिस नांगौ। मुलिनिफ्राय लानानै दाना साना आरि दै होनो थाखाय आगजु आग्ला मेसिन थिसिन जों बेफोरखौ जों सरखारनिफ्रायनो मोननो हाखायो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ नों नोंथाङा ब्रयलारखौ फिसियै फिसियै फिखांनानै उनावहाय बयलारा थिखोजानाय एबा लिफथिंनि सम जायोब्ला बेखौहाय माखासे फायखारिफ्रानो बेखौ खबर लानानै बायनो फैखायो आरोना नोंथां। नोंथाङा नोंथाङा बयलारखौ गोबां बिबांनि फेदेरनो हादोंबा एबा ब्रयलारा लिथार लिपटिंनि समावहाय ब्रयलारा गिलिर जादोंबा नोंथाङा बेवहाय माखासे लाबखौ एबा रांखौ आर्जिनानै लानो हागोन आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ नोंथां। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा अमा फार्म आरिफोरखौ जों खुलिनो हायो आरोना नोंथां। मानो होनब्ला अमा फार्मावबो जोंहा अमानि दामफोरखौथ' नोंथाङाथ' मिथिखायो नोंबो जालायो आंबो जालायो।
औ नोंथां औ।
औ नोंथां मानो होनब्ला दाथ' जोंनिया अमा गथाखौथ' गारथ'दो जोंहा सेरसेयावनो जोंहा सारिस' फास्स' गाहामसिम जोंहा अमानि राङा दामा दावगानो हमदों आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
अमा बेदरनि दामा जोंहा दा अख्रां दावबायहैदों आरो नोंथां बुंनो
औ नोंथां औ।
औ जोंहा अमाखौ जेरै जेरै फिसि फिसिनो होमब्ला जोंहा नोंथां बेबायदिनो बलार फिसिनाय बादिनो जोंहाबो न'खौ एसे मोजां लुनांगोन ओमफ्राय बेरा फ्रा एसे गोरा जानांगोन आरोना नोंथां आरो बिनि अनगायै बो जोंहा अमा थानाय जायगायाव जोंहा सिङावहाय जोंहा साद दालाय दालायोब्ला जोंहा साबसिन जायो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला बे दालायनायनि गेजेरजों जोंहा बे खौ सुस्रनानैबा अमा खिफोरखौ जोंङो थिखांनो थाखाय गोरलै जायो आरो ना नोंथां। मानो होनोब्ला अमा खिया जाहैबाय जोंहा गोबां मोनामनायबो सोमजिहोयो आरोना नोंथां। एसे जायगाफोरखौबो लेथ्रा खालामो बेनि थाखायनो जोंहा सिङावहाय साद दालाय होनाया एसे मोजां आरो ना नोंथां मानो होनोब्ला सुस्रानो आरो साफा खालामनो। नि थाखाय जोंहा साबदाथाव जायो आरो बिदिनो जोंहा दाना आरि माखासे होनानै जोंहा अमाफोरखौ फेदेरनानै जोंहा बिनि बिथिङावबो फार्मनि बेफोर मोननै फार्नि गेजेरजोंबो जोंहा रांफोरखौ आरजिनो हायो आरोना नोंथां गमामायैनो बुंनो थाङोब्ला जोंहाथ' दाउ लकेल दाउफोरखौ आरिखौ जोंहा बर' हारियाव गोबाङै फिखानायखौ नुनो मोनो। अमाफोरखौबो जोंहा माफा मानैखौ गोबां जायगायाव एबा न'खरफ्राव जों नुनो मोनो।
औ।
लकेल दाउ आरिफोरनि दामाबोथ' जोंहा गोबां नोंथां नोंथाङा माखासे दाउ लकेलफोरखौनो नोंथाङा न'आवहाय बुरजा बिबांनि फिसियोबा नोंथाङा बेफोर फिनायनि गेजेरजोंबो नोंथाङा रांखौ आरजिनो हागोन आरो ना नोंथां औ बेबायाददिनो माखासे फार्मफोरनि गेजेरजों जोङो रां ग आरजिनो हायो आरोना नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरमायफिननो हागोन नामा बेफोरनि बागै
औ नोंथां औ
औ दे नोंथां
बिदिब्ला आं फोरमायो नोंथां जोङो नोंथाङाथ' फ्राय खोथाफोरखौनो बुंलांजोब खबाय ना नोंथां
औ नोंथां
औ जोङो बिदिनो गोबां जोंहा बिदिनो गोबां रां आरजिनायफोरनिबो जुनार नि सायाव बिदिनो गोबां रां आरजिनो हायो आरोोना जेरै जोङो बोरमाफोरखौनो होनदां जोङो बिदिनो फार्स्ट सहायो बिदिनो बोरमा मासे जों बिदिनो बुरजा खालामनो हायोब्ला आथिखालनि जुगाव जोङो बिदिनो गोबां रां आरजिनो हायो आरोोना नोंथां
खोना ना नोंथाङा
नोंथाङ औ खोनानो मोनदों नोंथां औ
औ जोङो बिदिनो बोरमाफोरखौ गोबां रां आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै जोङो बोरमा फार्स्टआव फिजेनोब्ला जोङो बोरमा मासे लाजेनोब्ला जोङो बेखौहायो एसे जोथोन लानांगोन आरो ना नोंथां
औ नोंथां नंगौ
जोङो जोङो बेखौ खानायनिफ्राय लानानै द निफ्राय लानानै जोङो बेखौहाय मोजां जोथोन लानांगोन आरो जेब्ला बियो अब्ला जोंना बोरमा फोर बांसिननिफ्राय बांसिन जायो अब्ला जोङो बेफोर बोरमाफोरखौ गुमनांगोन आरो ना नोंथां जायनि थाखाय बिसनि औ जायनि थाखाय बिसनि देहाफोरा बा मोदोमफोरा जे मोजां थासारियाव थायो ज जोङो बेफोरखौ फाननानै जे गोबां रांफोरखौ आरजिनो हायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नंथां
आथिखालनि जुगाव औ आरो नोंथाङाथ' फ्राय दहाय खोथाखौनो बुं नाय ब्रयलार फार्मफोर ब्रयलारजोंबो जोङो बिदिनो गोबां रां आर्जिनायखौ जोङो नुनो मोनो नंगौना नोंथां
नंगौ नोंथां नोंगौ
औ आरो ना नाखौबो जोङो बिदिनो फुख्रिफोरावहायो आं आं एसे प्रसेसिंफोरखौ खिन्थान होग्रोसै नोंथांनो नानि
औ नोंथां बुंनो हागोन दे
जोङो बिदिनो फुख्रि एसे गिदिर जावनानै लाखानानै बिदिनो बैफोराव ओमायो दैफोरा साफाब्ला दै साफा मोजांथ' जेबो खोथा गैया नोंथां दै माबा ना फिनाया बिदिनो जोङो गोबां ओ नाफोरखौ फिसिनो बो जोङो बिदिनो गोबां फिसिनोब्लाबो जोङो जोंनि फुख्रिफोरा गिदिर जानांगोन आरो नोंथां आरो जोङो सम समै जोङो बैफोरनो नाफोरनो आदारफोरखौ थाब थाब होनांगोन आरो ना नोंथां मानो होनोब्ला बिसोरो मानो होनोब्ला बिसोरोहायो बैफोर फख्रि मोनसेयावल' थायो नालाय नोंसो जायनि थाखाय बिसोरना जानाय आयदारफोराव खम जायो आरो बेनि थाखाय जोङो बेफोर बेफोरनो आदारफोरखौ थाब थाब होनानै बेफोर नाफोरा गिदिर जायोब्ला जोङो बैफोरजोंबो बिदिनो गोबां रां आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनो नंगौना नङा नोंथां
औ नंगौ नथां बुंनो थाङोब्ला नोंथांमोनथिं मानि मा जुनारखौ बांसिन फिसिनाय नुनो मोनो नोंथां नोंथांमोनथिं
गोबां जोंनिजों जाय बिदिनो बोरमा मोसौ ओ नोंथाङा दहाय बुंनानै दाउ लकेल बेफोरखौ जोङो फ्राय बांसिन नुनो मोन आरोना नोंथां जोंनि आ
औ नोंथां
औ आरो जोङो आ औ आंना आं होननाया बेनोमोन जे ना जोङो नाफोरखौबो जोङो फिसाफोरखौहाय बिदिनो ना फिसाफोर फुवानफोरखौबो जोङो बिदिनो लाबथिंहैनानै बा गामि गामि हाबनानै बेफोरावबो जोङो फाननो हायो आरोना नोंथाङा औ जोंना बेफोर जुनारफोरल' नङा जोङो मोसौखौबो होननो थाङोब्ला बिदिनो गोबां ओ गोबां बिदिनो मुलाम्फाखौ जों नुनो मोनो मानोना जोङो मोसौफोरखौबो बिदिनो बुरजा फिसियोब्ला बा बुरजा एरायहयोब्ला बेफोरजोंबो जों गोबां रां मोननो हायो मानो होनोब्ला ब्ला जोङो आथिखालनि जुगाव बिदिनो गाइखेरफोरनि बुस्थुआ ज गोबां ओंखारबाय आरोना नोंथां जोङो जे बैफोर औ जोङो जे बैफोरनिफ्राय जे मोसौफोरनिफ्राय जे जोङो गाइखेर मोननाय बेफोरखौ जोङो गिदिर गिदिर कारखानाफोराव होयोब्ला जे गाइखेरजों बानायनाय ओ फिथाइफोर बा बिस्कुटफोर बेफोरखौ जोङो होयोब्ला बिदिनो जोङो गोबां रांफोरखौ आरजिनो हायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ आरो जोङो बिदिनो मोसौ मैसोनिफ्रायबो बा बिदिनो दाउ दाउफोरनिफ्रायबो बा अमाफोरनिफ्रायबो जोङो बिदिनो जोंनि संसार जालांनायावहाय बिदिनो गोबां रांफोर आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औनो गोबां रांफोर आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनो जुनारफोर जे न'आव फिसिनाय जुनारफोरनिफ्राय खामायनो हायो आरो मानो होनोब्ला जोंनि दानि जुगावहाय सेरसेयावनो सारिस' थाखा बा पास हा नोंथां
औ नांगौ नोंथां
आटसा दा नोंथांजों आं दसे सम रायलायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोना नोंथां
औ नोंथां आहाबो गोजोननाय मोनदों नोंथां नोंथांनिफ्राय आं माखासे नोंथांनि सेयार बानायबाय नोंथाङा आंनो माखासे खोथाफोरखौ सेयार बानायबाय आं मिथिनो मोनै खोथाखौ नोंथांनिफ्राय माखासे मिथि मोनबाय
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ दे बिदिब्ला नोंथां जेहा दोन्थ'लांसै औ दे जागोन दे नोंथां